हेल' नोंथां?
औ नोंथाङा कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मामोन?
ओ आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम मोनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनायोब्ला नोंथांजों आं इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे सावरायगौमोन।
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां।
नोंथां होमबा जागायनोसै। ओ इन्टारनेटआ
ओ गोदान मुगानि बिगियाननि ओ मोनसे देरसिन दिहुननाय बेयो मानसिफोरनि जिउ सोलोंथाइ ओ खामानि मावनाय आरो रायज्लायनाय आदबखौ सोलायबाय दिनै
बुहुमनि लाख लाख सुबुंफोरा सानफ्रोमबो गुबुन गुबुन थांखिनि थाखाय इन्टारनेटखौ बाहायो। बेयो गुबुन गुबुन हादरनि सुबुंफोरखौ सेकेननि गेजेरावनो खारिथिखौ मोनहायो बा नोंथाङा बबेयावबा थांनो गोनां जायोब्ला नोंथाङा ओ लामाखौ बावगारनानै एबा आन्दायनानै थायो बेनि ओ बेबायदि आन्दायनानै थायोब्ला नोंथाङा ओ निजिनि मबाइलावनो इन्टारनेटनि जोहै ओ गुगोलावहाय सार्स खालामनानै नायनो हायो।
औ।
बेबायदिनो गोबां मुलाम्फानि थाखायनो इन्टारनेटआ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि मोनसे गोनांथार ओ बाहागो जानानै फैबाय आरोना नोंथां। ओ गोदोनि समावथ' बेबायदिखौ नुनो मोनाखैमोन गोदोनि समाव लाइजाम लिरनानैसो ओ हरनो गोनां जायो मोन आरो बे लाइजाम लिरनाया लाइजाम लिरनानै हैनायावबो पस्ट अफिसाव हैनायाव बा सानसे ओ सानसे लाखिनानै फिन ओ गाबोनसो जेनेबा हैनो गोनां जायोमोन बेबायदि हैनायाव एड्रेसफोरा बा फिन नाम्बारफोरा भुल जायोब्ला ओ बेयो गुबुन जायगायावसो सहैयोमोन आरो बेबायदि सहैयोब्ला जायोबा जायनोबा जाय बिथाङा लाइज जाम लिरना हरदोंमोन बे बिथाङा मोनाबो जानो हागौ बेबायदि ओ प्रब्लेमखौ जों गोदोनि दिनाव नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि ओ इन्टारनेटनि बा बिगियाननि जुगाव जों बेबायदिखौ नुनो मोनलिया
गोदोनि समाव सुबुंफोरा गावनि आंगोफोरसिम सहैनो थाखाय लाइजाम लिरनो हरनो गोनां जायोमोन। ओ बेखिनिखौथ' आं दानि एसे फोरमायलांखादों नोंथांनो।
औ
आथिखालाव इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ जोंखौ इमेल ससियेल मिडिया आरो मेसेजिं एप्सनि गेजेरजों गोख्रैनो खौरांखौ दैथायहरनो हायो बुहुमनि जायखिजाया जायगायाव अ' थानाय लोगोफोरा लोगोफोरा एबा ओ नोंबो न'खरनो भइस कल नंगाबा भिडिअ' कल खालामनो हायो आरो बबेयावबा थांनायाव हर थानायनि गोनांथि जायोब्ला बा नोंथांनो बबेयावबा ओ दा जेनेबा नोंथांनो गुवाहाटिनिफ्राय दिल्लीसिम सानसेयावनो सहैनो गोनां जायोब्ला नोंथाङा न'खराव न'आवनो थानानै ओ फ्लाइट बुकिं खालामनानै नोंथाङा गोख्रैनो थांनानै ओ मोनहैनो हागोन आरो ट्रेन ओ बबे ओ जेनेबा नोंथाङा ओ फ्लाइटजों बाजेट मिलायाबा नोंथाङा ट्रेनजोंबो थांनो गोनां जायोब्ला नोंथाङा न' न'आवनो थानानै ट्रेनखौबो ट्रेननि टिकेटखौबो दाननानै निजेनि गोसो मथे सायख'नानै दाननानै दोननो हागोन। ओ बेजों लोगोसे अबेयावबा हर थानो गोनां जायोब्ला नोंथाङा बेखौबो न'ख खरावनो थानानै बा न'आवनो थानानै ओ बेखौबो हटेल बुकिं खालामनानै दोननो हायो बेजों लोगोसेनो ओ नोंथाङा ओ जानाय जेनेब्ला बबेयावबा थांनो थांनो गोनां जायोब्ला नोंथांनोथ' जानो आदारनि गोनांथि जागोन नों थाङा बेखौबो अनलाइन एप्सनि गेजेरजों नायनानै बा इन्टारनेटनि जोहै नायनानै बेखौबो ओ बुकिं खामना दोननानै नों थाङा थांनानै जाहैनो हायो।
औ
बेबायदिनो इन्टारनेटाबो खारिथिनि मोनसे गोहो गोरा फुंखा फरायसा फोरा फरायसाफोर आरो रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा बेखौ मोनफ्रोमबो आय दानि गियान मोननो थाखाय बाहायो सोलोंथायारि बेब'स्था अनलाइन भिडिअ अनलाइन बिजाब अनलाइन बिजाब बाख्रि आरो डिजिटेल बिजाबफोर फरायसाफोरखौ गोदान आयदाफोरखौ सोलोंनो आरो गावसोरनि फरायसालिनि मावथांखि फोरखौ आबुं खालामनायाव मदद खालामो। सुबुंफोरा गावनि न'खरनिफ्राय ओंखारालासिनो सोलोंथायारि भिडिअ नायनो हायो अनलाइन क्लासफोराव बाहागो लानो हायो आरो गोदान रोंगौथि जौगाहोनो हायो इन्टारनेटआ सोलोंनायखौ बांसिन सोलाय स्लु आरो मोनथावना खालामदों बेनि गोबां मुलाम्फाफोरा थासेयावबो इन्टारनेटनि माखासे खहाफोरबो दं जेरै इन्टारनेटआ जोंनि बुहुमाव बांद्राय जानायनि जाहोनाव दाउफोरा बेमार जादों जिब जुनारफोरा बेमार जादों बेदिनो बायदिसिना रेडियेसन जानानै दाउफोरा आद्रि बिद्रि थैनो गोनां जालांदों जायनि जाउनाव जोङो गोदोनि दाउफोरखौ जों खम नुनो मोनसै बेखौ जोङो खमायनो बा दाउ थैनायखौ खमायनो गोनां जायोब्ला दाउ थैनायखौ होबथानो गोनां जायोब्ला जोङो इन्टारनेटखौ मोनसेजोंनो बा खम गायसननानै जोङो बे दाउ थैनाय बेराम जाया इन्टारनेटनि बांद्राय रेडियेसन जानायनि जाहोनाव दाउ थैनाय बेखौ होबथानो हागोन इन्टारनेटनि बांद्राय बाहायनाया समखौ ओरैनो गारहोनोबो हागौ आरो देहायारि मावसारनायखौ खम खालामनो हागौ खायसे सुबुंफोरा ससियेल मिडिया एबा अनलाइन गेमनि फाग्ला जायो जुदि सुबुंफोरा नांगौ रोखोमनि अनलाइन रैखाथि आदबफोरखौ मानिया गावारि खारथिफोरखौबो खैफोदाव खोख्लैहोनो हागौ बेनिखायनो बाहायगिरिफोरा गावारि फोरमायथिफोरखौ सेयार खालामनायनि समाव सांग्रां जानांगोन आरो गोख्रों पासवर्ड आरो रैखाथि गोनां बेब'स्थाफोर बाहायनांगोन दा नोंथाङाबो बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो सानो नामा?
औ फोरमाय जागोन नोंथां।
औ नोंथाङा जागायदो होमबालाय
औ नोंथाङाबोथ' एसे बुंलांखाबाय जेनेबा इन्टारनेटआ गोदान मुलुगनि मोनसे देरसिन दिहुननाय
औ
बियो जोंनि जेनेबा सानफ्रोमबोनि जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो जानानै फैबाय
औ औ
औ दिनै इन्टारनेट गैयालासे जोंनि जिउनि बाथ्रा साननो बाथ्रा साननो हानाय गोब्राब मानोना बियो जोंखौ सोलोंथाइ फालांगि रंजानाय बायदिसिनाफोराव हेफाजाब खालामो
औ औ।
इन्टारनेटआ फरायसाफोरनोबो जोबोद गोनां नंगौना नोंथां औ मानो होननानै बुङोब्ला। इन्टारनेटनि जोहैनो अनलाइन क्लासफोराव बाहागो लानो हायो। आरो बेजों लोगोसे सोलोंथायारि भिडिअ' नायनो हायो। नंगौना नोंथां?
औ औ औ।
औ इन्टारनेटनि थाखायनो जेनेबा सोलोंनाया गोरलै जानो हमबाय आरो ना।
औ औ।
औ औ जे फरायसाफोलखौ जौगानाय गियान आरजिनायाव गोबां मदद खालामो आरो फोनांजाबनि थाखायबो जेनेबा इन्टारेटा गोनांथार। नंगौना नोंथां? औ जों दा सानैबो जेनेबा मबाइलजों रायलायदो बेबोथ' इन्टारनेट नि जोहैनो जाफुंसारनो हादो।
औ नोंगौ नोंगौ थारैनो नंथारगौ नोंथां।
औ आरो जों जेनेबा इमेल हरनो हायो जेनेबा आरो भिडिअ कल खालामनो हायो जेनेबा आरो गोजानाव थाब्लाबो जेनेबा जोङो लोगोफोरजों एबा न'खरफोरजोंबो जोङो सावरायनो हायो। ए नंगौना नोंथां? औ। आरो जों जेनेबा गोजानाव थांब्लाबो जोङो जेनेबा बेरायनो थांबाय मोनसे जायगायाव जों बेयाव थ' जेनेबा रुमनि गोनांथि जायो जों बेखौ जानेबाय इन्टारनेटनि जोहैनो जों बुकिं खालामो। नंगौना नोंथां?
औ दा नोंथाङा
औ।
गोदोनि जा इन्टारनेट बाहायथि टुजि थ्रिजि फाइभजि सिम बाहायथि दा फाइभजि सिम बाहायथिनि बागै मायबाफोर ओ फोरमायनो सानो नामा? बा नोंथाङा सिगांनि टुजि थ्रिजिखौ साबसिन मोनोमोन ना दानि फाइभजिखौ साबसिन मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आंनि बुंनायावथ' दा मोननैखौबो जेनेबा आं एखे सानो आरोना जेनेबा सिगांनि टुजि थ्रिजिआव जेनेबा जोङो नेटखो बारा इदि इउस खालामनो हायामोन नंगो।
अ औ औ।
थेवबाबो जेनेबा
जोंहा रा-रायज्लायनायल' खुबिदा दंमोन आरोना नोंथां टुजि थ्रिजिआव। आरो ओ रिसासनि बेसेनाबो जोबोर रो रिसासनि बेसेनाबो जोबोर खम जायोमोन।
औ गोदोनि दिनाव खम जायोमोन दा आरो फाइभ जि सि सि ओंखारबाय रिसासनि दामफोरा बारायलांनो हमबाय। औ जेनेबा आरो उम इन्टारनेटनिफ्राय रेडिसन थ' ओंखारो नालाय बेनिफ्राय जेनेबा जोंहा गोबांबो खहा जादों।
औ औ।
मुलाम्फाबो जादों मुलाम्फा जायाखै होना आङो मानोना इन्टारनेटनि जोहैनो जोङो दिनै जौगाबो लांनो हाबाय।
औ औ औ थारैनो नंगौ नोंथां।
नंगौ ओमफाय इन्टारनेटाथ' रंजानाय बायदिसिना एकदम लोगोफोरजों जेनेबा सावथुन नायनो जेनेबा जोङो देंखो खोनासंनोबो होयो औ। गोदोनि दिनाव हायामोन जेनेबा गोदोनि दिनाव एमान जौगानाय नङामोन नालाय नेटफोर राबो औ।
गोदोनि दिनाव आरो दाउ आ दाउसिन दाउलाफोराबो ओ थायोमोन आरोना नोंथां। बायदिसिना दाउसिन दाउला नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव इन्टारनेटनि जाहोनाव इन्टारनेटनि बांद्राय ओ गायसननायनि जाहोनाव जोंनि दाउसिन दाउलाफोराबो थैलांनो हमदों नालाय नों थां औ बेनि थाखाय
दानि जेनेबा दानि कम्पिउटार दिभाइजफोरखौ जेनेबा इन्टारनेटनो फोनांजाबो नंगौ ना? आरो बेफोरो जाबाय खारिथिंनि मोनसे बुहुमनां जेनेबा नेटवर्क सोरजियो।
औ।
औ नंगौना नोंथां?
औ नंगौ थारैनो।
औ।
दाथ' नोंथां ओ जोंना समाबो जाबाय नालाय नोंथां।
औ जाबाय नोंथां।
ओ नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ आंबो नोंथांजों सावरायना गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
आसा खालामो नोंथांजों फिन ओ सावरायफिननो मोनगोन होननानै। एसेनोसै नोंथां गोजोन्थों। औ।